हेलौ औ खोनाहादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ जोबोद मोजां अब्ला आं नोंथांखौ बे समाव फन खालामनाया मोनसे आं गोनांथार आयदा सावरायनो थाखाय फन खालामदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां आं फ्रियैनो दंथ'यो। सावरायलायनो हागोन आरो
नंगौ जोबोद मोजां दा जों सावरायनो ला आं फन हरनाय सावरायनो लागोन आयदायानो जाहैबाय बर' सु समाजाव माखासे दोरोङारि मुलि बाहायबोनाय बिफांफोर बा मा माखौ जों मुलि हिसाबै बाहायबोदों बेखौनो जों सावरायदेरनि नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां जागोन, बेथ' बिराद मोजां आयदा जोङो बेखौ बयबो मिन्थिनानै लानाया गाहाम आरो
नंगौ थारैनो जोङो सिगां समाव नायहरोब्ला बर'फोरा गाम गामि आरो हाग्रा ओनसोलाव थानाय मोनसे हाल आबादारि हारि होननानै जों मिथिनो मोनो। बेनिखायनो
औ नोंथां
माने लोमजाबा साजाबा गावजों गावनो मानि खोन्थालायनायजों लोगोसे माजों हामो माजों हामा माखासे मिथिलायनानै जों संसारखौ सोलिबोनायखौ नुनो मोनो। मानो होनबा जों मानसि हारिया समाव बयबो उन्दै न नङाब्ला, बोराय बुरै गासिबो समावनो लोमजायो नङा होमबा गुबुन गुबुन रोखोमै दा बेफोरबायदि लोरजानायखौ बै बै समाव जोंनि बर'फोरा माखौ बाहायनानै बे लोमजानायनिफ्राय बारग'नाय बा बेबायदि जाथायनिफ्राय बारग'नायखौ जों माखासे मिथिनो मोनो, दा जों बे मिथिनो मोननाय खौनो जोंबो आरोबाव बांसिनै मिथिनो थाखाय आथिखालनि समावबो माबायदि
औ
दा ओ बेबा माखौ बाहायोबा हामोमोन बेखौ मिथिनानै लानो गोनां
औ
मानो होनबा जेनेबा आङो औ आथिखालाव औ डक्टर आरो माखासे फार्मासियाव बायनानै मोननाय
औ
मोननो हासै। दा सिगां समाव बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदिनि सुबिदाया गैयामोन, मानो होनबा जोंहा आंखाल आरो गामि गामि बिथोराव थानाय जायगाफोराव बेफोरनि आरो मेडिसिननि बाहायनायखौनो बर'फोरा माने गोनखौनो गावसोनि समाजाव जा मोननाय जा नाय बेजोंनो सोलिनानै माखासे हानायखिनि बेरामखौ खौ जों सोखांनानै लानायखौ मिथिनो मोनो दा गाहायै जों
नंगौ नंगौ
गिबियाव आं नैबेखौ खिन्थानो लुगैदों बे समाव बर'फोरा जेब्ला आमाय मोनो नंङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बर'फोराबो माने जोंनि जायगायाव माने गरम नालाय दा गरम जायगा ओनसोलाव फ्राय बेबायदि बेरामा जानायखौ नुनो मोनो दा बेयाव माने जोंङो माखासे ओरैबायदि मानसि दं जाहाथे मुलिखौ कालेक्ट खालामनानै सिनायनो हायो आरो बेखौ होयो बा बेजों मोजां जायो होयो बा बेजों मोजां जायो दा थिग बेबायदिनो आबाद मोननायावबो जोंनि बर'फोरा माखासे ओरैबायदि बाहायो एम्फौनि फिथोबा
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां
बेल्थायो आरोना नोंथां बेलथायोब्ला माने समान स्लिम जायो दा बे सिङाव माखासे गोबां ओ जाय बिथां जों अजा होननानै मिथि मिथियो जाय बिदि फोसाबो अजा आरो माखासे मा होनबावोमोन बिथांखौ खुनु अजा होननानै मिथिबाबो बुजियो आरो जेनेबा बेयो माने बेहाय माखासे मुवाफोर सोयो रोदाफोर आरो हाराफोर बिदि मिथिंगायाव मोननाय आरो बेफोर ओमफ्राय बेखौ सोनानै सोनानै होनाय जायो दा बेखौ जोंनो जोंनो गोदोनायाव गोदोनायाव गान होनाय जायो नोंथां दा बेजोंबो जोंनि बर'फ्रा बै समाव हामनायखौ मोननाय मोनदों आरो हामो ओननानै जों मिथियो आरो आथिखालावबो आं नुयो हाथाय बाजाराव माब्लाबा माब्लाब बेफोरबायदि फाननायखौ मोननो थाङो आरो बेजोंबो हामो फिथोब गाननाय होननाय नोंथां ओरैनो आरो बेनि ओमफ्राय जोङो मोननो हायो जेरै सिखा बौवोब्ला जोङो बै समावथ' जोबोद माने दानि बायदि डेटल आरि टि टि बिदि थुजानो सुबिदायानो गैयामोन नालाय दा जेब्ला बेफोरबायदि बौनाय जायो सिखा रुवा फोर अब्ला बर'फोरा बै औवानि औवा गोथांनि बिगुर जे गोथां गोथां थायो निलि
औ औ
बेखौबो बे बौनाय जायगायाव सै फिसा फिसा सैनानै माने
औ
औवानि बिगुर गोथांखिनिखौ सिखा गोबौ जों सैयो आरो सा सायाव बेखौ सैनानै गारायाव होनाय होयो आरो जिस्रि खाथेयो आरो बेबायदि बौनायावनो जोंङो अमा खि होननाय बिफांखौ सिनायनो माने फिसा फिसा गाहाय गाहाय जायो
औ अ बे बोरमा बोरमा जाग्रायाना नोंथां बोरमादारि होननानैबो बुङो जोङो मोनसे औ मोनसे बिलाइ लावजिद लावजिद रोखोमनि बेखौ बोरमाया बोरमा दारि होनना बुंनाय जायो आरो जोंनिथिंजायहाय
नंगौ नंगौ माने नायनायाव उसुमै बायदियानो एसे बेहा गसुं आरोना बिफाङा दा बेबो बिराद मोजां फ्राय आंबो बेजोंनो आवगाय समाव उन्दै समाव गेलेनाय समाव फिसा फिसौ बौवो बेखौनो खुदै होबाय आखाइयाव बिलाइखौ गांब्रै गांबा खाबाय नाफ्लेनानै जे जायगायाव माने आगाद जादों बौदों बा दोलादों बेखौ होयोब्लानो थैया बन्द' जायो आरो आरो आं माखासे बिजाबाव फरायनानै मोनदों बेबायदि बौनायाव जोङो सिगांनि सम समाव बे नारजि बिलाइनि गोरान नङा होमबा बेखौबो अफ्लेनानै अफ्लेनानै बे बौनाय जायगायाव जुदि होयोब्ला बेजोंबो थै गनाया बन्द' जायो आरो जों कमनलि बाहायो जेरै थुलुं थुलुंसि बिलाइ नङा होमबा? थुलुंसि बिलाइखौबो फिसा फिसौ माखासे बौनायफोराव होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो निम बिलाइखौबो बेबायदिनो बौनाय खामानियाव जों बाहायो।
औ औ।
बे जाहैबाय आरो जों ओ मोननो हाबावो बेबायदिनो माखासे बेरामाव बाहायनाय जेरै मुलि
नंगौ। दा जोंनि ओनसोलजोंबो मा मा बुस्थुफोरखौ बाहायो बेखौ आङो ओ खिन्थाना होनो बिदिब्ला नोंथां एसेनो, औ जे जोङो बा लोमजाबा साजाबाब्ला जेरैबायदि नोंथाङा होनदों बौवोब्ला सिखा रुवाफोर बौवोब्ला मा मा बुस्थुफोरखौ होयो बेखौबो आं एसे खिन्थाना होनि बिदिब्ला नोंथांनोबो।
औ थारैनो हागोन नोंथां।
दङ गिबियावनो ओ थास' गोसोम होननायखौबो जोङो खोनायोना नों थां बे जोंहा जेरैबायदि जोंनि औ न' खाथि खालाफोरावनो बयनावबो थाजोबखायो आरो बे थास' गोसोमा। दा बे थास' गोसोमखौहाय जोङो जेब्ला जोंनि थैया खम जायो अब्ला बेखौ जानांगौ होननानैहाय जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना जोंनो फोरोंबोदों आरो। आरो ओ डक्टरफ्राबो होनो जोंना बेखौहाय हिम'ग्ल'बिना खम जायोब्ला थास' गोसोमफोरखौबो जानांगौ होननानै बो बुङो आरोखि।
माने बेहाय गोबां आइ-आइरनखौ मोननो हायो नङा होमबा जोङो?
औ नंगौ, दा बेखौबो जानाय जायो आरो। आरो मानिमुनि, मानिमु नियाथ' बिराद मोजां जोंना देहानि थाखायबो। जेब्ला जोङो लोमजायो देहाफोरखौ सुख मोना जायो अब्ला जोङो बे खौहाय दाउफोरजों दाउ लकेलजोंहाय बिदै फुदुंनानै जाब्ला बिराद ओ देहाखौहाय गोख्रों थाजा मोनसिगोन आरो बेखौ जाबाथाय। आरोबाव दङ जोंना ओरै निम बिलाइ। बे निम बिलाइखौबो बिराद जोंना खामानियाव बाहायो आरो जेरैहाय जोंनि मोदोमफोरावहाय माननाय सि थरफोर जायोब्ला बा सिथर गोसा बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो बेखौ बिफांनिफ्राय लाबोनानै दैफोरावहाय रुगारनानैहाय बे दैजों दुगैयोब्ला जोंनि बे गासैबो माननाय ओ देहा सोलेरनि बेफोरो ओ खारजोबो आरो बे
खा हामो नों-नोंगौ थारैनो आंबो आंबो नुदों माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरनाव माब्लाबा माब्लाबा मोदोमाव सिथर बेरो बे समाव बिमा बिफाया बे निमखौनो रुनानै गथ'फोरखौ थुखैयो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ। आरोबाव नोंथाङा मिथियोना मिथिया बे बे दुंमब्रु खावसा होननाय फिफांबो दङना?
दुमब्रु दुमब्रु खावसा थारमाने बे दुमब्रु बिफाङानो जागोन।
औ बे फिथाइ एसे फिसा फिसा ओंखारग्राया जिहु। जोङो खुसियाफोर मोनोब्ला बिनि बिलाइफोर।
नंगौ नंगौ नंगौ सिनायबाय औ नोंथां थारैनो।
बिलाइ गोरलै गोरलै ओंखारनायखौबो जेब्लानाखि जोंनि हिन्जावफोरा बिमा जायो गिबि गिबियावहाय। अब्ला बिनि ओ गाइखेरफोर बा बे उन्दैनि जाग्रा आदारा ओंखारा। जायोब्ला बेखौ जाहोयोब्ला बियो। गाइखेरा बांसिनैहाय ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरोबाव।
औ नगौ जोबोद मोजां।
औ नोंथां बिदिहायनो जोङो गोबां रोखोमनि दंबावो आरोबाव। औ।
दा बे समाव आङो मोनसेखौ गोसोखांबावदों नोंथाङा थास' गोसोमनि। खोथा होनदों आं बेखौ माने खुद मेगनजों नुदों। आरो बाहायनायखौबो मिथिदों दा बेबो मोनसे बिराद। बिराद जेब्ला सासे मानसिया मुलि जाब्लाबो। आथिखालनि मुलि जाब्लाबो हामाखै मोन। मोदोम माननाया बेराद सिथर बेरला बेरलि जायो अब्ला बेखौ थास। थास गोसोम आरो बै खांख्राइ हारुंगा गिदिर गिदिर।
औ औ।
दा बेजों संनानै जायोब्ला माने।
औ।
बेबायदि हामनो रोङि जेरै मुलि डक्टरनि जाब्लाबो। हामाखै बा फार्मासिनि जाब्लाबो हामाखै बेफोरबायदिखौ। माने बे थास' गोसोम आरो बे माबा खांख्राइ हारुंगा। जों संनानै जायोब्ला हामो नोंथां। दा बेखौबो जोङो माब्लाबा माब्लाबा बाहायनो हायो आरो।
औ नंगौ नो।
गोनांथार समाव। अब्ला नोंथां जोंहा नै बेखिनि रायलायगौ माने औ आन्दाजखौनो मोनलाय।
औ समाबो जाबाय औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला बिराद। गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायलायनो मोननानैहाय। नङा होनबा नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां बिदिब्ला। दिनैनि थाखाय।
औ नंगौ दे दे।
दे नोंथां गोजोनथोंसै।
दे लोगोमोनना आंनिफ्राय गोजोननाय मोनबाय।